नोंथां खोनादों।
औ खानादों नोंथां
नों मा माबोरै दं
आं मोजाङै दं नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङानो दं
औ।
नोंथांनिफ्राय एसे आइदिया लानोमोन।
औ।
आइदिया लानोमोन आं एसे आंबो एसे रायज्लायनोमोन मानि जोंनि दिनैनि टपिकनो जाबाय माबामोन सोलोंथाइ इडुकेसन जाय इंराजियाव बेनि बारै म माबाफोर मिथिगौ नामा?
औ सोलोंथाइखौथ' नोंथां जों जेब्ला उन्दै न'
औ।
उन्दै समाव माने जेब्ला जों थ' जेब्ला फरायसालियाव थांनो हाग्रा नङा होमबा नोंथां।
औ।
बिदिनो जों एसे जेनेबा सारि बोसोर न? ब्रै बोसोर बा बा बा बोसोर बिदि समावसो जों माने बिदि जोंखौ माने न'निफ्राय माने एल पि स्कुलाव माने मुं थिसन हैयो आरो ना न'नि ओमफ्राय बिमा बिफायाहाय बिदिनो माने जोंफोर न'आवनो माने रोंखानांगौ जायो मानो होनब्ला जोंनिया फास माने बिमा बिफायानो जोंखौ फोरोंग्रोयो आरोना फोरोंगिरि हिसाबै बिसोरनो फास जोंखौ जेनेबा नु होबाय बिदिनो जायो आरो ना बिदिनो जै आखायखौ माबोरै फिदिंनांगौहाय बिदि माबायदि लिरनांगौ बिदि माबायदि फोरोंनांगौ बिमा बिफायानो जों पास फोरोंग्रोयो आरो बिदिनो जोंनिया ओमफ्राय बिदिनो जों फरायसालि फरायसालियाव जोङो बिदिनो जेब्ला न' फरायनानै माने न' फोरोंगिरिफोराबोथ' एसेबां जेब्ला जोंखौ माने बिदि उन्दै समावहाय जोंखौ माने फोरोंनो हाया नङा होमबा नोंथां? बिदिनो आखाइखौथ' बेसेबां बिसोरबो लिर होनो नङा बिदिनो आरो बिदिनो जों उन्दै समावहाय बिदि फोरों थाङो थांनानै ओमफ्रायनो बिदिनो जेब्ला आरो बांसिन उन्दै समाव माने गिनाय थाङो आरो ना बांसिन गथ'फ्रानो माने गाबोबो जोंफोरबो जेनेबा गाबगोन गाबाखै नाथाय जोंथ दा बाव गभमेन्ट माबा नोंथां उन्दै समावहाय बिदिनो आरो जोङो बिदिनो फरायसालिनिफ्राय बिदि एल पि स्कुलावहाय रोंनानै माने रोंबाथाय माने बांसिन जेनेबा न'निफ्रायबो रोंबाय ओमफ्रायनो फोरोंगिरिफोरा खोन्थिनायखौबो जों बिदिनो जेनेबा बिसोरनिफ्रायनो जों खोनासंनानै मोजाङै जेनेबा बिदिनो सोलोंलांनांगौ आरो अब्लासो रों रोंगोन जोङो बिदिनो दाथ' जेब्ला गोदो माने बांसिन जोंनिया बिजाबानो गैयामोन आइ आफामोननि दिनाव बिदि बुङो आरो ना आइ आफामोनाहाय बिदि नांगौ सम समाव बिजाब मोनामोन नाथाय माने मेट्रिकखौ होयोब्लाबो माने जेनेबा थाम बोसोर जेनेबा ओइथ क्लासनिफ्रायसो माने बेवहाय फैखायो होनना बुङो आर ना कुइसन एन्सारफोरखौहाय नाथाय जोंनि दिनावहाय बिदि मोनसे क्लासनिल'सो फैयो नङा होमबा नोंथां बिदिनो दाथ' सिगां माने जेब्ला माने थार्द डिभिजन सेकेणड डिभिजनाबो मोनसे समाव माने नामजादामोन आर ना नाथाय आथिखालाव बिदि फार्स्ट डिभिसन थांबाबो बिदि एसेबां मुल्यनो गैला जाहैबाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बिदिनो जोङो मोजां मोजां माने बे फरायनायजोंल' नङा जों मोजां जेनेबा गावबो माने बेलेक लाइनावहाय बिदि मोनसे टेलेन्ट होनांगोन आरो ना अब्लासो जों थांखिसिम थांखिसिम सहैनो हागोन बिदिनो जेनेबा खायफाानायायदि जायो मानो होनबा जोङो मेस्ट्रिक आवहाय माने फार्स्ट डिभिसन मोन्दों होननानै ना खायफा मानिे दुगा दिन्थियो बेफोरबायदि आरो जायो आरो ना नोंथां माने बिदि बेखौ लानानै माने दुगा दिन्थिननो नाङा बिदि सानो आरो ना आङो। जों हाजखि जेनेबा जेसेबां नों हायो न जेनेबा जाय मानसि जाया नोंनि लोगोफोरा हाया एसे माने बिसोरखौ माने एसे खोनन्थिनांगौ आरो ना बिसो सोरबो माबायदि माबायदि फोरांगौ उन्दै सम उन्दै जेनेबा नोंनि बिनानाव बिफांफोर दंब्ला गामिफोरनिसोंबो माने मोनसे आइ गियान होनांगौ आरो ना बोरैहाय जेनेबा फरायनांगौ। अब्लासो जों थांखिसिम सहैनो हागोन नङा होमबा नोंथां।
उम नंगो नोंथां।
बिदि आरो आरो जोङो बिदिनो जेब्ला जों मोनसे समावहाय जोङो माने जोङो जि थाखोसिम लासैल'सो जोङो बर' मिडियामखौ जेनेबा बर' बर' बिजाबखौहाय फरायनो मोनो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जों जि से बा जिनै थाखोआव जों गुबुन हारिजोंसो फरायनो गोनां जायोमोन जोंनि मोनसे समावहाय बिदिनो इंलिस एसामिसफोरखौ होसो मान लिरनो गोनां जायोमोन आरो जेनेबा असुबिदा जायोमोन आरो जोंनि थाखाय माने माबायदि जेनेबा डाइरेक्टलि माने जोङो बिदि जेनेबा बर' मिडियामनिफ्राय फैनानै गुबुन हारि गुबुन हारिनि रावखौसो लिरैनो नांबाथाय एसे फरायनाय एसे उसुबिदा जायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो माने जेनेबा हायार सेकेणडारिफोराव बिदिनो मोजां हाइफा मानो जेनेबा मेट्रिकखौ मोजां फास टिउसनफोर मोनबाथाय माने हायार सेकेण्डारियाव बिदिनो खायफा फेल जायनायखौसो नुनो मोनोमोन आरो आं नोंथां बिदिनो थार्द डिभिजनखौसो मोनहैयो हायफाया नाथाय नाथाय बिदिनो जेनेबा आंबो एसामिसआ जेनेबा बर' मिडियामनिफ्राय माने एसामिस मिडियामसो जेनेबा आंबो हायार सेकेण्डारिखौ फरायदोंमोन आरो बिदिनो जोंफोरनि समावहाय बिदि जेनेबा मामाय न' मोनसे जेनेबा जोंफोरनि समावनो स्कुटि मोनहो होदोंमोन आरोना बिदि आं जेनेबा गुबुन रावनिखौ फरायबाबो जेनेबा फार्स् डिभिसन थांनानैहाय बिदि दिखौ मोनहैदोंमोन आरो ना जोंफोरनि समावनो बि बिदि जेनेबा खखनाखौ जेनेबा खालामदोंमोन मामाया होदोंमोन
ओ
बे समाव एसे गोजोननायबो मोन्दोंमोन आरो ना बिदि बिदिनो जेनेबा सुबिदा जादोंमोन कलेजाव थांनो थाखायबो बिदिनो गोबां जेनेबा जायगाफोरबो जेनेबा थांनो बबाफोरो आरो मायबाफोर खामानिफोर थांनो नांगौब्ला बिदिनो जेनेबा सुबिदा मोनहोदोंमोन आरो ना बिदि मोनहानैहाय जोंखौहाय बिदिनो आरो बेल' नङा जोंफोरो माने फरायनायजोंल' नङा बिदिनो आरो जों गोबां जेनेबा साख्रिफोर नङा होमबा नोंथां बिदिनो जों साख्रिफोरनि बिनि थाखायबो जों दानियाथ' जोङो ओरैनो बि ए पास एम ए पास फरायबाल' जाया नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो बेलेग बिजाबखौबो माने जेरै बाहेरा बिजाब जेनेरेल नलेज दं जायखौ बुङो बिदि जेनेबा जों फरायनानै जेनेबा जोङो साख्रिखौ लानो हायो आरो बिदिनो माने दाथ' जेनेबा जों जेरैहाय फरायदो न' बिजाबनि माने क्लासनि फरायबोनाय थ' माने फैखायानो होनना बुंजायो बिदि जों बाहेरा बुहुत नलेज बिदि फरायनो गोनां जायो बुहुत जेनेबा दाथ' जों फोरनियाव जेरै माने इन्टारभिउ होबोलाबो माने बिदि जेनेबा बर'आनो फैया नङा होमबा नोंथां बिदि गुबुन हारिनि जोब होयो मानो होनब्ला जों बुजिस' हाया जायो बिदि गासैबो माने गुबुन हारिनि रावखौबोथ' रोङा नङा होमबा नोंथां बिदिनो रायज्लायनो रोंबाबो जों माने गुबुन हारि जेनेबा आखरखौहाय माने सिनायनो हाया जायो नाथाय बर'फोरा बि बेयावनो एसे जेनेबा सिं जाना दं आरो ना बिदिनो जेनेबा ओंखायनो आं आरो सानो माने बर'फोराबो जेनेबा खायफा जाय मानसिया न'आव गोनां बयनिसाय बिदि मानसिफोरा माने बांसिन माने इंलिस मिडियामाव बेहाय माने बिदि होयो आरो ना एदमिसन ला होयो गथ'फोरखौ बिदिनो बर' मिडियामनिफ्राय माने बिदि फरायनानै जेनेबा माने गावनो जेनेबा इंलिसखौबो माने सोलोंहोनो हायो आरो बिदिनो बर' मिडियामनिफ्राय बांसिन फरायबा माने जौगासार माने जाहाथे माने बर' माने नासयजानाङा माने गुबुन हारि बिदि सानो आरो आं नोंथां बिदिनो माने गुबुन हारिखौ रोंनांगौ बिदिनो आरो खायफानोदि जायो इंलिस मिडियामाव फरायनायफोरा न' बांसिन माने नैदि सानो आरोना जेरै माने जोंफोर बर' मिडियाम फरायनायजों माने एसे माने मा होनना बुङो गाव सोर जेनेबा न जेनेबा इंलिस इंलिसखौ रायना होयो नङा हबा नोंथां रायज्लायनानै होयो माने हागोना हाया बेफोरबायदि आरो ना जेनेबा आंथ' सानो जेनेबा जिहेथु न बिसोर इंलिस मिडियाम फरायदों इसोर थ' बांसिन रोंखागोन नङा होमा नोंथां जेरै जोंबो इसोरथ' जेरै जों फरायदों बर' मिडियामनिफ्राय बिसोरथ' जेरै माबायदि जेनेबा माबे मा बेखौथ' बिसोरबो मिथिया बेखायनो माने गावखौ ल' जेनेबा इंलिस मिडियाम फरायदों होनना एसेबांबो दुगा दिन्थिनो नाङा गावनि जेनेबा बिदिनो माने मिलायनानै थानो गोनां जायो। थानांगौ आरोना बिदिखौ सानो आङो नोंथाङालाय माबायदिसो
आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै माने सोलोंथां इडुकेसन होननाय जोङोे इदु केसना आजिखालि इडुकेसना देरलांबाय जेनेबा इणडियआव ला इण्डिआव नङा जेनेबा बुहुम मोनला आं जोंनि भारत हादरनि गोसो सानसे मानसि जोंनि इडु नायदो जों जेनेबा आिखालि इडुकेसना बेलेग बेलेग इडुकेसन दं जेनेबा नों आजिखालि अनलाइन नुबाय जाबाय फरायनायफोराबो अनलाइन जाबाय अफलाइन जाबाय अफलाइनथ' दंखायो बां अनलाइना फैगासिनो दं आजिखालि अनलाइना लागासिनो दं मानि फरायनाया बेल' नङाखि नों नों जेनेबा टेन पास जाबाय टुवेल्भ पास जाबाय एम ए जाबाय बिए जाबाय बेल' नङा फरायनाया जों जेनेबा फरायनाया मानि मा नों माबा सोनो हागासिनो दं मा सोलोंनो लुगैदों नों जेनेबा आं एगजामपोल लाबाय नों ले-लेपटपनि बारे सोलोंनो नागिरदों बिनि नों सोलोंबाय बेखौनो फराय बेखौनो बेखौनो इडुकेसन होनो जेनेबा नों
औ औ
बेलेग बेलेक फरायनो लुुबैबादों जेनेबा नों ओ गोजौनि बुस्थु जेनेबा जोंनि हादराव मा मा दं मा मा गैया जेनेबा जों बिदिखुनु इडुकेसन जेनेबा जोंनि मोदोम सिङाव मा दं हारा दं मा दं थै दं थैया बब दे बबेनो थांगासिनो दं बिदिखौनो इडुकेसन मोननाय बेल' नङााखि जों जोंनि माने भारत हादरा मा जागासिनो दं दिनै बिदि माबा खालामखाबाय कि नोङो टेन पास खालामदो टुयेल्भ पास खालामदो एम ए खालामदो बि ए खालामदो माबायदि फरायदों जायखिया मिन्थिया उन्दैफोरा गथ'फ्रा मारै फरायगासिनो दं आजिखालिनि जुगावथ' गथ'फ्रा लालाना नों खालि नों लेखायाव मा होबाय फोरों फोरोंगिरि फोरा मा होबाय बेखौ फरायबाय थांबाय पास जाहैबाय बेल' आजिखालि बे नङा माबा फरायनायफोरा बिदि नङा ओमफ्राय नों नों मा गावनो सोलिनो लुगैदों बेल' नङा जेनेबा नों जेनेबा नों गेलेनो लुगैदों गेलेनायावबो एसे बेलेग बेलेग गेलेनाय दंना बिदिखौनो होनो इडुकेसन जेनेबा नों लानानै लादो जेने बा आजिखालिनि जुगाथ' होनोना नों सोर आगोलाव होनोमोन तुवेल्भ पास जाथारनांगौ टुवेल्भ पास जानांगौ आजिखालिथ' टुयेल्भ पासबो होनला नोङो एबार जेनेबा नों इन्जिनियारिं लाइनाव थांबा इन्जिनियार पासा जाबाबो नों आजिखालि जुगाव नों जबखौनो मोनला माथोलाय नों मोनसे होननाय खोथा होना स्किल्स होननाय खोनाखादों नोंथाङा आजिखालि स्किल्स जेनबा नों जेनेबा एगजाम्पोल लानानानै लादों नों कन्टेट क्रियेसन होननाय आजिखालि कन्टेन् क्रियेसन जा बारायगासिनो नों भिडिअ बानायनानैनो जेनेबा नों बिदिनो रां खामायनो हायो उथायनो हायो रां
औ
बिदिखौ माने सोलोंनांगौ नों गावबा गावनो जेनेबा नों लेपटपे लेप लेपटप सिङाव मा मा दं बेल लेपटप सिङाव मा मा खालामनो हायो जों बिदिनो मा मा कदिं दं मा दं नों जेनेबा एपसफोर बानायनो हायो जेनेबा आजिखालिथ इन्स्टाग्राम इउस खालामगासिनो दं फेसबुक इउस बेखौ मारै बानायदों बेखौ सोलोंनो हानांगौ बे बेस जो इडुकेसना जेनेबा उनाव नोंथाङा एसे मा फोरमायनोबा आजिखालि माने मारै सलिग इडुकेसना आरो एसे फंनैसो बाथ्रा बुंबावनोबा नोंनि सायाव मादि नों मा सानो इडुकेसनाव
औ बिदिथ नोंथाङा जेनेबा बांसिन जोंना न दानि माने दानि जुगनि गथ'फोराहाय माने बिदि जेनेबा माने लाला आरोना बिदि जेरै फोरोंगिरिया जेरै बुजाय हरदो न बेफोरखौह लाया जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि नंगौ माने बिदि जेनबा जोंफोरनि समाव माने बिदि जेब्ला जोङो बुजागोन मागोन होननानै एसे गिनाय मोनोमोन न थाय दानि गथ'फोरा्रा जेनेबा मास्टारफोरखौनो फोरोंगिरिफोरखौनो गिला आरो दानियाहाय
उम
जेखौ फोरोङो बिसोर माने बांसिनसो जेनेबा थाखो खथाफोरावबो माने बिदिनो दावराव खालामनायखौसो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो माने आं सानो माने जेरै माने गिदिरफोरा फोरोङो फरायलांदोंना बिदिनो माने उन्दैफोराबो माने बिसोरखौ नुनानै फरायलांबाय था आरोना गोजौ फारसे दावगालांबाय था अब्लासो माने जों दावगालांनो हागोन गुबुन हारिजों जाहाथे नासय जायाथों माथों होननानै ओंखायनो बिदिनो आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय बेखिनियावनो दोननोसै नामा नोंथां अ दे गोजोनथों उम